खोनदोंना नोंथाङा? औ। ओ नोंथाङा दा रायलायनो थाखाय एसे फ्रि सम दं नामा?
औ थारैनो दङ ।
फ्रि दंना नोंथाङा औ औ औ बिदिब्ला नों थां आङो दिनै नोंनो फन हरनायनि खार'ना बेनोमोन जे आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव ओ एसे सावरायलायनो सानदों। नोंथाङा जुदि फ्रि दंबा बे आइदायानो जाहैबाय गोदोनि दिनाव जोंनि आबै आबौमोना माबोरै संसार जाबोदोंमोन गामि ओनसोलाव दा बिनि सायाव एसे बे आयदानि सायाव एसे सावरायलायनि नोंथांजों।
औ।
औ दा बिदिब्ला आयदाखौ नोंथाङानो बुंफुरग्रोनो ना आं बुंफुरग्रोनो?
नोंथाङानो बुंफ्रुग्रोदो नामा?
जागोन नोंथां बिदिब्ला आङो बिनि सायाव आंनो बुंफोरग्रोदिनि औ ओ आइ - दायानो जाहैबाय गोदोनि दिनाव आबै आबौमोना माबोरै ओ संसार जाबोयामोन बिनि सायाव सावरायनोसै ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि गोदोनि आबै आबौमोननि संसार जानायनि सायावहाय ओ जोंनि आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय खोनानो मोननाय बायदिब्ला गोदोनि जुगा एखेबारे सनानि जुगमोन जाहैबाय एखेबारे बेमार आजारफ्राबो जायोब्लाबो बिफां लाइफांनि मुलिफोरजोंनो हामोमोननो बिदि डक्टर माबा माबि बिदिखौ बांद्राय नुनो मोनामोन बिदिनो बिफां लाइफांनि मोननाय मुलिफोरजोंनो बुथु ओमबायनानै बिसिना एखेबारे लोमजानायफ्रा गाजोबोमोननो गोदोनि आबौ आबौनि दिनाव आरो खुगा खुगा खोदों खोनाबोनाय आरो आरोबाव बिनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जुगा सनानि जुग होननानै बुङोब्ला बिनि थाखायबो बुंदों गोदो एखेबारे गामियावहाय बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जेनिबो आंखाल गैया फिथाइ सामथाइ जा आबाद मावो बिनिफ्राय बेखौनो मोनो बिदि गिदिर गिदिर न' बिल्डिंफोरबो गैयामोननो उखुमनि नफोरमोन आरो दानि जों बिराद गरम मोनो बेबायदि गरम जायामोन जाहैबाय एखेबारे थुरिनि नफोर नालाय गुसु आराम जाथारोमोन।
दा बेफोरखौ जों खोनानो मोनो आरो। आरोबाव बिदिल नङा गोदोनि आबै आबौमोननि दिनावहाय ओ संसार जाबोनाया ओरैबायदि ग्रोम ग्रोममोन। माने फिसाफ्रानो गोदोना बुरजा बुरजा जायोमोन नालाय बर' हारियाव।
औ नोंथां।
सोरनाबा सयजन सातजनहालागै उन्दै दंमोन। नख'रा न'खर मोनसेयावनो बिराद गिदिर ग्रोम ग्रोम जायोमोन बेखौ जोंनि आबै आबौमोना सोलोंखायो आरो गावसिनि दिननि माखासे रावफोरखौ बेनिफ्राय गोदोनि दिनाव बिदिनो जानाय लोंनाय फ्राबो बिनि आथिखालनि बायदि ओ रासायनं रासायनिक मुलि होनाय बिदि मैगं मोनामोन। गावसोरनो न'आव जा आबाद मावो गासैबो अर्गेनिक मानि मुलि होयै आरो गोबोरखि हासारजों बानायनाय हासाराव गायनाय एखेबारे आबाद थाजा बेफोरजों बेमार आजारा जानो हायामोन आरो। बेफोरखौ जोंनि आबै आबौमोना खोन्थायो जोंनो खुगाजों रायलायनाय। आरो गोदोनि दिनाव उन्दैफोरखौ लानानै आबै आबौमोना ओ मा होनो खुगा सल खोन्थानाय ज ज जिरायनानै रायज्लायलायनाय बिदि हुदाखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ नुनो मोनलिया आरो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव मबाइल जुग आरो बे टेक्नलजिनि जुग फैनाय लोगो लोगो मा जाखो जोंनि साफ्रोमबो उन्दै उनला गथ गथायफोरनाव मबाइल दंसै आरोबाव टिभिबो फैबाय दा बेफोरा जोंनि गोदोनि बे ज ज जथुमलायनानै सावरायनाय आयदाखौ सिखनानै लाबाय जेरै दा जोङो मबाइल बायदिसिना थुनायाव बयबो बेस्थ जानानै थायो आबै आबौमोनजों ज जिरायला रायलायला बेफोर आयदाफोरा एखेबारे जोंनाव सोलायबाय आरो आं बेफोरखौनो आबै आबौ ओमफ्राय खोनादों आरो जोंबो नुबोदों एफा एनै जोंनि आबैमोननि दिनावहाय। माखासे बेफोरबायदि दा सोलायबोनायखौ आरो दा नोंथाङाबो बोरै नों नों मोनथिनायबा नोंहा एसे एक्सपिरियेन्स जानाय नोंथांनि माखासे गोदोनि रुजुजाथावै दानि सोलायनाय आरो गोदोनि आबै आबौनि संसार जानायनि सायाव फंनैसो फोरमायनानै होदो नामा नोंथाङाबो
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ नोंथां
दा नोंथाङा जा बुंदों नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों आरो मोजाङैनो मोनदों आङो नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै
औ नोंथां
आं आंनि आंनि साननायनि आंनि साननायखौ आंबो नोंथांनो फोरमायनोसै
औ नोंथां जागोन
गोदोनि समावथ' जे नोंथाङा बुंदों बे थिगैनो दा माखासे गोदोनि समफोराव ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो बे बेबायदियैनो जाबोदों आरो ना जेन'बा गोदोनि समफोरावहाय बिराद ओ न'खर न'खर बयहाबो ओ मोसौ बुरजा बुरजा बिदिनो बाजिथा सेजौथा सेजौ बाजि गाहाम बेबायदि मोसौ थायोमोन जाहैबाय बेबायदियैनो ऐह बेबायदियैनो लावखारफ्रा गुमनो थाखाय बे मोसौखौ गुमनो थाखाय सानै बा साथाम गाहाम नांगौमोन जाहैबाय। मोसौखौनो औ दा बिब्दिनो दाहोना रुवाथि रुवाथिफोरबो थायो जायफोर गिदिर गिदिर माहाजोन बिसोरनाव रुवाथि सानै दाहोना साथाम बेफोरबायदि लायोमोन आरोना बे समफोराव ओ बिब्दियैनो जोंहा उवालफोराव माइ देनानै जायोमोन दानि बायदि दानि मुगानि बायदि जेनेबा माइखौहाय मेसिनजों सौनानै माइरंखौ आलादा माइगाबखौ आलादा बेबायदि खालामनायनि माने जोंनाव गैथ'वामोन आरोना सफैथ'वाखैमोन औ औ औ बे समावहाय उवालजों माइखौ देनानैसो माइरंखौहाय सालिनानै जोङो माबा ओंखामखौ संनानै जायोमोन आरोना बै समावहाय गोदोनि समाव बे समावहाय जोंनि ओनसोलफोरावबो माखासे ओ आं गोदोनि आबै आबौमोन सल' खोन्थानायखौ आं एसे खोनाबोदों आरोना बिब्दिनो जोंनावहाय जोंनि जायगा बेयावहाय मोनसे दैसा बिफां दंमोन सरि दैसा सेरावहाय दैसा सेरावहाय बिफां समायना समायना दंमोन आवजार बारि आवजार बिफां सेरावहाय बेबायदिनो लावखारफोरा बेवहाय थांनानै मोसौ गुमहैयो मोसौ गुमहैनानै बिफां सायायाव ओ जिरायनानै सिफुं लानानै गावनि अनजालि बा अनजालिखौ गोसोखांनानै सिफुंनि देंखोजोंनो ओ सिफुंनि देंखोजों बिसोरो अनजालिखौ खौहाय गोसोखांनानै दामनानैहाय रिंहोहरोमोन जाहैबाय। बे अनजालिफोरनि खोमायावहाय हाबहैयोमोन जाहैबाय। बिसोरनि सिफुंनि देंखोआनो बेबायदि खोनालाय खोनाबोदों आरोना सानसे समाव आरो गोदोनि गोदोनि जुगाव थिगैनो नोंथाङा बुंदों जे ओ बेमार बेमारफोर जायोब्ला लोमजा बा साजाबा जोंङो हाग्रानि मुलि लायो। हाग्रानि मुलिजोंनो देनानै जोङो बेमार आजारखौहाय फाहामोमोन जाहैबाय जेनेब्ला आ आमाइ मोनोब्ला जेनेब्ला आमाय फिथोबहाय बै जे इन्दि इन्दि खुनद इन्दि फ्फौनि जे फिथोब दङ ना बेयावहाय बेयावहाय हाग्रानि माखासेओ ओम जिराद फोरखौ जेनेब्ला बेसादफोरखौहाय बै बबेबा दंफां बिगुर अबावबा दंफां राखेबनि बिगुर बेफोरबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि दंफां बिलाइ बिगुरखौहाय ओ खाथबनानै बे सिङाव खाथबनानै गानहोयोमोन आरोना जोंनो गोदो आबै आबौमोनहा बिनिफ्रायहाय गामियाथ' फिफां लाइफांजों सोमखोर समायना बुंफबखानायखा जोंहा बे समावहाय बारा गरमबो जायामोन। दानि बायदि थासारिया एफाबां गुबुंले नङामोन मिथिंगारिया मिथिंगायारिया फाया बिराद मोजांमोन जोंहा हाग्राफोरावबो मैगं मैलाखौ जोंङो हाग्रा हाग्रानिफ्रायनो बुथुमनानै जों खांनानै जानो हायोमोन बे समावहाय
थारैनो नोंथां।
थारैनो सना जुग होननाया नोंथाङा बे सैथोआनो आरोना बिनिफ्रायहाय फैयै फैयै फैनानै नायोब्ला माखासे ओ बिथिङाव एसे ओ गोदोनि जुगाव माखासे बिथिङाव एसे माबामोन जाहैबाय मा होनो फ लेखा फरायनाय बे फरायनायफ्राहाय बिराद स्कुलफ्राहाय गोजान गोजानाव थांनानै फरायहैनांगौ जायोमोननो बे समावहाय खाथि खाला हाथाय बाजार गैयामोननो ओमफ्राय न'आवनो मैगं थाइगंखौ बानायनानै जायोमोन खालि संख्रिखौल' बायनानै जायोमोनो गोदोनि जुगावहाय। संख्रिखौल' ओ बेबायदिनो खोनाबा खोनादों आरोना आबै आबौमोननिफ्राय जोङो दानि मुगायावथ' नायनानै नायनानै बुंनो हायो जे जोंनिआवहाय मैगंफोरखौबो जोङो बारा गायलिया आबादफोरखौबो गायलिया गोदोनि बायदि बायनानै जायो जोङो बिनि बिसोरो बानायनायाहाय जोंनि नेचारेल जाया आरोना जोंनि मिथिंगाया जोंनि जेरखम बानायोमोन जेरखम मोनोमोन बेफोरबायदि बानायनाय जाया मुलि होनानै बानाय दानि मानसिफ्राहाय बेजोंनो बेमार आजाराबो बांसिन बांसिन जानो हमबाय।
ओ नोंथां।
औ आरो गोदोनि समफोरावहाय बिबदिनो ओ माखासे मा होनो ओ आलासि जालायनाय जेन'बा हरै बारै आलासि आलासि जालायनाय आलासि जालां जालाय जालायनायावहाय जालायहैनायावहाय बेबायदिनो ओ माखासे नियमफोर दंमोन जाहैबाय। दाउला खासि दाउला खासिजों सबायजों अनलाजों दाउजों अनलाजों नाजों बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि बर'नि गोथाव गोथाव ओंख्रि बेफोरखौ जाहोयोमोन जाहैबाय दा बेफोरबायदियैनो अनेक खोनाबोदों आरोना आंबो दा बिफां सायायावहाय बोरायफोरा नोंथाङा जे बुंदों बोराय बोराय बोराय बुरि बुरि आबौ आबैमोनहा सल' खोनासंहैयोमोन गथ'फोरखौ जमा लों बुथुमनानै
औना
बेबायदियैनो गथ'फोरा गेदिरफोरखौ मोजां रोखोमै मान होयोमोन उन्दैफोरा गेजेरफोरा उन्दै बेबायदिनो सनमान होलायनाय बे समावहाय बिराद नुबोदों आरोना दानि समाव फोराव नायोब्ला बेफोरबायदिखौ जों गोमालांनाय नुनो हमगासिनो दं आरो ना।
नोंगौ नंथां नुनो थांलिया।
मोननो थांलिया दा बेफोरबायदिनो अनेक खोनाबोदों। नोंथां आं नोंथांनिफ्रायबो आङो बे माखासे बर' हारिनि गोदो गोदाय आबौ आबौनि संसार जानायनि सोमोन्दै खोना मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा नोंथाङाबो आंनि ओ माखासे बिबुंथिफोरखौ खोनानानै माबायदि मोनदों?
ओ नोंथां जेरै नोंथाङा आंनिखौ खोनानानै गोजोननाय मोनदों थिग बेबायदिनो आंबो नोंनिफ्राय गोबां बाथ्राफोर गोदोनि आबौ आबैनि रायजो जानाय समफोरनि बेफोरखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोन आरो गोबां बिथिंनि जाहोनफोर बा इनफरमेसनखौ सोलोंनानै लानो हाबाय।
औ
रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ औ। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर दा बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय। दोन्थ'लायसै नामा नोंथां उनाव लोगो मोनफिनलायसिगोन औ नोंथां। औ गोजोन्थों औ गोजोनथों।